औ ना अ नोंथाङा ओरैनो मा खालामना दं
आं नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय ओरैनो दा मा खालामना दङ नोंथां
औ आंबो ओरैनो दं दंनायालाय नोंथां मोनसेथ' फैनि सायाव राय हागोन दा
हागोन नोंथां
औ नो ङा बुंल माथ' बिनि सायाव रायलायगोन
औ आं दा बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायना होनि जोंनिया बर'फोरा माबोरै ओंख्रिफोरखौ सङो आरो माबोरै नारजि अमा आरो खारैखौ माबोरै बानायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होो जों खारै बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो थालिरिर बिफां बेनि गोनांथि जायो जोंहा ओ जोंनिया खारै बानायनो थाखाय ओ आथिया- आथिया थालिर होनो। बे बिफाङा जोंनिया खारै ओ बानायनो थाखाय ओ जोबोर मोजां जायो आरोना।
औ औ।
जोङो थालिर बिफांखौ गिबियावनो दानफायनानै ओ फिसा -फिसा जिरनानै लायो जाहाथे बेयो मोजां जाङै थब रानो बेनि उनाव जोङो बे थालिर बिफांनि मादा बेखौबो जोङो खदालजों ओ दानख्लानानै फिसा फिसा ओ फिसा फिसा दानख्लानानै जों बेख राव फोरानना दोने आरो जों बेखौ मोजाङै फोरानना दोननानै जेब्ला बियो मोजाङै रानो बेखौ जोङो ओ सावनो आखाइायाव लायो। ओ बे जोङो जेब्ला हारिखौ सावनो ओ ओ सारै सावनाय जायगायाव जोङो ओ बे हाखौ मोजाङै लिरनानै लायो ओ जाहाथे बेवहाय थानाय हाद्रि गुन्द्रिफोरा हाद्रि गुन्द्रि दैफोरा औ बे खारैयाव मिक्स जाफाया ओ बे-बेखौ लिरखांनानै जोङो ओ बे ओ थालिद ओ थालिर फस्लानि थालिरनि जा जिरनाय बाहागो बे खौ जोङो ओ बे लिरनाय जायगायाव सावो। ओ बेखौ जों ओ बेखौ जोङो मोजाङै हांगार गुन्दै जाजास से सावो आरो बेखौ जोङो हरसे बेबादिनो मोजाङै खालामनो थाखाय ओ दुख्लि एबा थनन्द्रा बेफोर बायदिसिना जोङो खो जा खोबजानाय मुवा बेफोरजों जों खोबनानै दोनो जाहाथे बे खारैया जोंनिया मोजाङै खामो बेनिफ्राय जों बेखौ बेनिफ्राय जों बेखौ मोजाङै ओ लाबोनानै न'आव पेकेटफोराव सोनानै जोङो मोजाङै खाथेनानै दोनो। आरो जों खारैखौ ओ बाल्थिंआव ओ बाल्थिं एबा ओ बाल्थिंफोराव जोङो बाल्थिंखौ फिसा -फिसा एबा जबफोरखौ जोङो फिसा देब फ्लंनानै बेनि सिङाव जोङो ओ हि -स्रि मुस्रिफोरखौ होनानै जोंड़ो खारैखौ बे बाल -थिं सिङाव सोनानै ओ सरनो सरो ओ जोङो बे बा-खारैखौ सो सो सोनानै जों बेवहाय दै एसे एसे होनाय जायो अब्ला जोंनिया बे खारैया ओ लासै लासै थर थिंनानै गबो'यो बेखौनो जोङो खारै बुङो आरोना नोंथां। बे खारैखौ जोङो अनला खारै, ओ सबाय ओ नारजि बेफोरबायदि संनायाव बाहायो आरो गोबां बायदिसिना ओ मैगं संनायाव जोङो बे खारैखौ बाहायो। ओ आङो दा नोंथांनो ओ अनला खारै आरो दाउ बेदरखौ माबोरै सङो? बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होननि ओ अनला खारै संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ माइरंखो माइरं नांग्रोयो। जोङो माइरंनिफ्रायनो अनला खारैखौ बानायनो हायो आरोना नोंथां? जोङो अनला खारैखौ ओ जोङो माइरंखौ गिबियावनो गामला एबा ओ गामला एबा ओ खान्थाफोराव जोङो एसे गोबौ सोमनानै दोनो जाहाथे बे माइरङा गुरै जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनाय ओ फिलिखा एबा ओ मिजिखाफोराव जोङो बेखौ बोखांनानै ओ बेनि दैखौ मोजाङै सर' होग्रोनानै बेखौ एसे रानहोनानै लायो बेनि उनाव जों बे खौ ओ दिंखि एबा थबसि एबा ओ आथिखालनि गोदान मुगानि मिक्सार ओ बायदिसिना बेफोर ओ बेफोराव जों बेखौ मोजाङै देग्रोनानै लायो
औ औ
ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ संनो थाखायाव संनो थाखाय आखायाव लायो ओ गिबियावनो जोङो अनला खारैखौ संनो थाखाय ओ दो ओ साराय गुदुङाव दैखौ गोदौहोग्रोनाय जायो ओ बे दैखौ गोदौहोबाय थानाय समावनो जोङो बे अन गुन्दैखौ ओ आखाइजों ओ मोजाङै ओ फे ओ सिफ्लेनानै होनाय जायो जाहाथे अनला खारिया जोंनिया दैयाव थांब्ला गथा जायालासिनो मोजाङै ओ दैजों मिक्स जायो बेनि उनाव जोङो खारैखौ होनाय जायो खारैखौ जोङो दै दै होनाय स समावबो होनो हायो आरो अनला बे अन गुन्दै बेखौ होखांनायनि उनावबो जों होनो हायो आरोना नोंथां ओ जों अनलाय खारैखौ मोजाङै गोदौहोग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ जों खांनथ'नानै ओ जा दाउ बेदर बे ओ बेखौ जोङो हाथाय एबा ओ न'आवबो मोनो जोंनिया न'आवबो गोबां दाउ अमा फिसिनाय जायो नालाय बर'फोरा ओ न'निफ्रायबो बुथारनानै बेखौ जानो हायो आरो हाथाय बाजारनिफ्रायबो मोनो बेबायदिनो जोङो गिबियाव दाउखौ ओ मोजाङै ओ एवग्रानग्रोना लानाय जायो जोङो दाउखौ थाव ओ गुदुङाव एवफ्रानग्रोना लानानै मोजाङै बे बे खौ जोङो जा गोदौबाय थानाय अनला खारै बेवहाय जोङो बे दाउखौ होनाय जायो बेनि उनाव जों बेव बहाय गोबां ओ बायदिसिना जाब्रां सामब्राम गुफुर फानलु संख्रि ओ मोजाङै देनानै होयो
औ औ
जाहाथे जोंनिया अनला खारै आरो ओ दाउ बेदरा मोजाङै गोथाव जायो आरो जानायाव मोजां मोनो बेनि उनाव जों बे खौ मोजाङै दसे सम खोबहाबनानै दोनो ओ बे खोबखांनायनि उनावनो जोंनिया बे अनला खारि अनला खारि आरो दाउ बेदर बेयो जोंनिया जानो थाखाय ओ थियारि जायो बेखौ जोङो गोबाङानो ओंखामजोंबो जायो ओरैनो ओ खुगा खुगाजों ओ ओ बेखौ जों ओंखामबो ओंखामजोंबो जानो हायो आरो ओरैनो खुगा गोजायैबो जानो हायो। नोंथाङाबो दा बर'फोरनि जा ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरनि सायाव एसे बुं हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां ओ जेरै आं नोंथांनि सेराव आं बुंनो सानदों नाफामजों नाफामखौ मा बेसा बानायो नाफामखौ खौ जों बुङोब्ला जोंनि बे नाफामा जोंनि बर'फोरनि जोबोर मोजां मोननाय मोनसे ओंख्रि आरो‌ ना बे नाफामखौ मारै बानायो होनोब्ला जों गिबियावनो बे नाफामनि गुबै गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरा जाबाय जोंना ना आरो लोगोसेनो जोङो थास' गोसोमनि जाथारा गिबियावनो जों खौ जेरै दुब्लि फोथार एबा हाखर न'नि हाखर हालाफोरखौ सारनानै एबा बोनानै नङाब्लाबो जोङो ओ जेरै हाथाय बाजारनिफ्राइ बायना लाबोनानै जोङो बे हाथाय बाजारानो जों न'नि बुथुमनाया मोनसे बोनाय सारनाय ना जों गिबियावनो साफा खालाम ग्रोना लानो गोनां जायो जेरै सि उदै सिङाव जा थानाय बिबौ एबा खि बेफोरखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै गारना लाग्रो नाय जायो बेनि उनाव बेयाव जा मुला थानाय बेखौ जेरै हाब्रुआदाफोरखौ मोसानो थाखाय बेखौ मोजाङै दै मोजांजों नानै बेखौ जों साफा खालामग्रोनाय जायो बे साफा खालामनायनि उनाव जों बेखौ सान्द्रि एबा दालायाव सान्द्रियाव फोराननो थाखाय जों बेखौ सान्दुंङाव होनानै दोनो एबा जोङो जेब्ला बेयाव सान्दुं एबा सानदुं दैज्लां बोथोराव बा लासिनानै नाफामखौ दैज्लां बोथोराव बानायायो जाहाथे बेयाव दैजां बोथोराव जेरै जोंहा अखा हाब बियाव जों सानदुंनि बिदुंखौ जों मोननो नागिरा अरजों अरजोंबो ना फोरननायफोरखौ जों नुनो मोनो बेनि उनाव जेब्ला जों सान्दुङाव जेब्ला फोरानो अब्ला जों ना सानसे बा साननै जेब्ला नाफोरा रानो अब्ला जों रानखांनायनि उनाव बे नाफोरा जोंना नाफाम दुनायाव देेनायनि थाखाय थियारि जायो। बिनि उनाव गुबुन फारसे जाय जोङो जा थास'नि जा थाराय एबा थास' बेखौ जोङो थास' गोसोमनि जाथारा बेखौ जों गिबियावनो मोजाङै हानानै बेयाव थानाय जा बिगुर आरिफोरखौ जों मोजाङै साफा खालामै होयो फिसा फिसा ओ ओ माबायाव हानानै हाखांनायनि उनाव बेखौ जों मोजां सुनानै दसे सम नि थाखाय सानदुंआव फोरान रानदुबो एबा नावमान एसे गोरान खालामनोबो बेनि उनाव जेब्ला बे फोरान दबनायानो जायो अब्ला जोंहा नाफाम थेनो थाखाय रेदि जायो बे नाफामखौ जो फैसा दे होनोब जेरै जोंना बे नाफाम देनाया ओ थबसि उलार एबा खियारियाव जों देनायखौ नुनो मोनो आरो ना जेरै जों नाफाम देनायाव गिबियावनो ना बे जा ना गोरान बे ना गोरानखौ जों गिबियावनो देग्रोनानै लाग्रोयो एबा गुन्दै देनानै गुन्दै खालामोब लगै हे सब खालाम लायनायनि न जा जा ओ थास'दि जाथारा ए जा जफुर दब म बेखौ बेजों लोगोसे जों नानि जा गुन्दै बेखौ जों फिन खेबसे मोजांङै देफायो जाहा बे थास' आरो ओ नाया मोननैबो ओ लोगो नांनानै एबा जोंना गलाय गथाय जायो ओ बेनि उनाव गो बेनि उनाव जेब्ला नाफ्रा मो मोजांङै जों मोजाङै देखाङो बेनि उनाव जो बे खारै एसे हो आरो दै एसे होनानै बेखौ जोंङो गिसि खालामनाय जायो। बे गिसिब खालामनो जा दे बेयाव खारैजों लोगोसे लोगो नांनानै मोजांङै नाफाम जानायाव जाहाथे सेवनाय आरिफोराव जाहाथे हेफाजाब होयो लोगोसेनो जेब्ला बे नाफामखौ जों गोबां रोखोमनि दोनो जेरै जोंङो ओ गोदो गोदायनि ओ आबै आबौमोना जेरै औवानि हासुं जों बेयाव सोयो सोनायखैनो जोंङो नुबोदों लोगोसेनो दानि दखानफोराव मोननाय खेमा एबा बथल आरिफोराव लारु खालामनानै सोनायखौ आं नुनो मोनो नुवाब्लाबो जों जेब्ला बे नाफामा ओ दोनो जेयाव बारहायनाय जे रखम जोंङो ओ प्लास्टिकजों एबा जों बथलनि जा बथलाव जा दोनो बेयाव जोंङो खफाजों गोरायै मारिना सानै दोनो ओ बेनि उनाव
बेनि उनाव जोंङो जो बे नाफामा सोरबाया खायफाया जेरै से दा से दाननि उनाव खायफाया जेरै से द' दान एबा खायफाया जेरै से बोसोरनि उनाव बारियाव जोंङो बे नाफामखौ जायो आरो ना नाफामखौ जों माबसे संङो संनानै जायो दे होमबा न' नोंथांमोनहा समाथौबाय औ दे दुथोनसै गोजोनथों औ दे। औ दे।